मा खालामदों
नै दासो
ए दासो जाखांदोंना औ औ खोनादों औ खोनाबाय औ जोंनाबो नै दासो जाखांदों
ए
एकदमबारे बावथाराखै औ दासो जाखांनानै
नैनै दासो जाखांनानै जिरायखादोंमोन आं जानाय टाइमाव दासोखा नालाय
औ औ जानाय टाइमा दा जायोब्लासो टाइमा जायो नालाय माने समा ओमफ्राय औ औ
उम
दाथ' मोनानाय लोगो लोगो टाइमा गोबां जाखायो नालाय।
औ औ औ
थाबनो दावखो खायो टाइमा। फुंङाव बे थाब जायाखै मा ना? फुंबिलि समाव थाब सोराङो नालाय फुंबिलि समाव।
साराय सादथायावनो सोराङो।
बानोस थां जायो उम ब्रै रिंगा थामजि मिनिटआवनो उम स्रां औ औ
थायमा ओमफाय नै
बोथोरा बिराद गाज्रि जाबायना नै बोथोरनि हालोदा बोथोरनि हालोदा बिराद गाज्रि जानानै दंना नै दा।
खोनाबाय ने?
औ खोना-खोनादों मा होनदों?
हेलौ
औ हेलौ खोनादों ना?
औ खोनादों खोनादों दासो
औ
टावारनि एसे दिसथाब जादों।
औ टावारानो एसे उसुबिदा खालामनानै होयोलै औ दा मोनाबायना रो दा बोथोरा थिग नङा नालाय ओखायनो टावारा एसे उसुबिदा नायलै औ औ आरो दा बयबो मबायल नायो नालाय।
बेखायनो आं नायगिरलाया उम
ओ दाथ' नै माथो बोथोरा बिराद गाज्रि जाना दंना बो थोरनि हालोदा
औ औ
मा ओंख्रि जाखांखो ओमफ्राय
दा जोंना ओंख्रिया माबासोमोन मा होनो ओ मैथा बांगालजों स ओ बैथा बांगालजों सबिनजोंसोमोन जोंनिया ओमफ्राय दाउ ब्रयलार फाजामोन आरो औ फिथा बांगालखौबो जाना औ औ।
औ औ। दाथ' दाथ' बिराद गरम ना सान्दुं नाङो मानसिनाव बिरादनो खामानि मावनाय मानाय ओंखायनो जानांगौ मैथा बांगालखौ औ औ। थोस बोथोरा गाज्रिनि गाज्रि जाथारबायलै हालोदा बो थोरनि हालोदा उम हेल'‌। खोनादों खोनादों ना? बोथोरनि हालोद हालोदा बिराद गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जागासिनो दं होनदो आं।
औ औ हानो हासिगौ। हासिगोन बियो। बेखौनो दा जि रिंगा थामजि मिनिटफ्राव हायोबानो आराम जाबायना।
औ अनला बिजों